हेल'
हेल'
नोंथाङा खोनादोंना?
ख दायाानो थामब
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आंै दरायायगासिनो दं
अ माने नोंथांजोंहाय आङो फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा फ्रि दङना
एन्द
रायस जागोन ना नों स
गायलाय जायोायो।
औ जोंथ' फिथाइ सामथायाइ होनोमबला बयबो मिथिखायो नङा।
औ
औ जोङो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंनो माने जोंनो देहायावहाय नांगौ जानाय भिटामिन्स बा प्रटिन्सफोरखौ जोङो मोननो हायो। नङा होमबा? औ औ बिनिखायनो जोङो माने न'आवहाय जेसेबां हायो फिथाइ सामथाइफोरखौ गायनानैहाय जोंनि माने माने फिथाइ सामथथायफोराथ' न'फोराव थाबोला जोंनि थाखायनो मोजां जायो नङा होमबा बेफोरखौ जानानै जोङो गोजोननायबो लानो हायो। ायो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां रांफोरखौबो खामायनो हायो जेरैहाय फिथाइ सामथाइनि बागान खालामनानै बेफोरखौ जोङो सिजोन जेनेबा फिथाइ सामथाइनिबो सिजोन थायो, नङा होमबा?
नंगौब न
बिदिनो जेरैहाय वाटारमेलन स्ट्रबेरि बेफोरखौ जोङो वाटारमेलनखौहाय जोङो गरम बोथोराव मोनो जाहैबाय आरो स्ट्रबेरिफोरखौ आरो बेबायदिनो बायदि बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोरखौनो जोङो बेसे्लां बोथोराव मोनो जाहैबाय बे बेबादिनो जोङो जेसे्लांखायो न'फोराव फिथाइ सामथायाइफोरखौ गायनानै लानांगौ आरो नोंथाङा मा मोनसे फिथाइखौ लानानैहाय मोजां मोनो, एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
आङो आंनि फिथाइ सामथाय जानाया आफपेलखौ मोजां मोनो मानो होनबा आं फुङाव सिखारनानै आफेल फिथाइखौ जायो मानो होनबोला आफपेल फिथाइखौ जाबो्ला जों जोंनि ब्रेनाआ सार्प जायो आरो जों
खस मोन औ औ औ औ
बिदिनो फिथ मिेल फाइबार बेफोरनि थाखाय जोंनो देहानि थाखाय मोजां जायो।
औ औ नंगौ नंगौ। औ
बहुत फिथाइ सामथाइखौनो जानाय जायो खिन्थु बांसिन आपेल फिथाइखौ जानाय जायो आरो।
औ नोंथाङा गोरिब फिथाइखौ जानो मोजां मोनोना ना गोखै फिथाइखौ जानो मोजां मोनो नोंथां।
एक्सुलि बारा गोदैखौ
हेलौ नोंथां औ औ औ औ औ खोनादों नोंथां बुं
उहुम गोदै फिथाइखौ आं
अ अ अ औ नोंथांङा नोंथांङा ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ न'आव गायनानै लानो लायोना लाया एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांङा?
आंनि न'आव आं गायो आंनि न'आव थाइजौ दंङ ओ सेमफ्राम दंङ
नारें दंङ'
औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथांङा आ नोंथांङाहाय ए मा फिथाइ सामथाइनि बागान बानायनानैहाय मालाबाफोर रां खावरि फोर आरजिनो हाबायना हायाखै नोंथांङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
आं दाहाला ए बेफोरबायदि खामानिखौ मावथ'वाखै
औ औ औ
हायो नावनि ट्रेदाव मावनानै खालायगोन बेफोरबायदिखौ
औ औ औ ओमफ्राय आंङो एसे फिथाइ सामथायाइनि बागै एसे नोंथांनो फोरमायना होनो जेने जोंङो जेनेबा फिथाइ सामथाइखौहाय ओ गायनानैहाय जोंङो गोबां रां खावरिफोरखौ आरजिनो हायो जेरैहाय जोंङो फिथाइ सामथाइफोरखौ गायनानै बाजारफोराव फाननानैहाय जेनेबा फिथाइ सामथाइफोरखौथ' जोंङो गायबा जेनेबा बाजारफोराव फानहैबाबो जोंङो मानसिफोरा बायखायो नंङाहोनबा मानसिफोराथ' जाखायो
जायो उम
बेबादिनो जोंङो फिथाइ सामथायफोरखौहाय गायनांगौ आरो बेबायाददिनो ओ माने जोंङो जोंनि थाखायबो जोबोद मोजां आरोना फिथाइ सामथाइया बेबायदिनो गायनानै मोननानैहाय जोंङो रांफोरखौ आरजिनानै लानांगौ आरो लोगोसे फिथाइफोरा गोबां गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि दोंङो नंङा होमबा जेरैहाय फिथाइया जाहैबाय सुमफ्राम फिथाइ खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ औ लोगोसे आपेल आंगुर बेबायदिनो नंङा होमबा आरो दाथ' जेनेबा गोलोमबोथोर बोथोराथ' गोलोम बोथोरनि सिजोन बे-बेयावहाय जोंङो ओ बिदिनो गुबुन गुबुन जेरैहाय जोंङो थाइजौ फिथाइ थाइजौ फिथाइ आ ओ बेबायदिनो खान्थाल फिथाइ आरो बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोरखौ मोननो हायो नंङा होमबा जों दायो गोजां गोलोम बोथोरावहाय
नोंगौ नोंगौ
बोलोफोरखौबो जोंङो मोननो हायो जेरै बेफोरबायदि बेफोरखौ जानानै जोंङो ओ गोलोमनायनिफ्राय एसे बा गुसु देहाफोरखौ माने खालामना लानो हायो
नोंगौ नोंगौ
नंङा होमबा
नंगौ
औ औ औ ओमफ्राय ओ नोंथांङालाय नोंथांङालाय दासान्दि जेनेबा नोंथांमोननि न'आवलाय दासान्दि मा मा ओ मा मा फिथाइ सामथायाइ दंङ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांनि न'आव
दामानि आंनि न'आव दंङ खान्थाल दंङ समफ्राम दङ बैग्रि दङ ओमफ्राय थाइजौ दङ ओमफ्राय जाम्बु
औ
बिफो बेफोर रोखोमनि फिथाइ सान्नाय दङ आरो। ओमफ्राय नारें नारें खमला
औ औ जोंथ' मिथिखायो नङा होमब्ला जोङो गोखै फिथाइ एबा नारेंफोरनिफ्राय जोङो भिटामिन सि मोननो हायो होननानै जोङो मिथियो नङा होमबा।
नंगौ नोंगौ
औ औ ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा थाइजौखौहाय गोमोनखौ जानो मोजां मोनो ना गोथांखौ जानो मोजां मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
आं बारा थाइजौ गोथांखौ जानाय जायो। मानो होनबा थायजौ गोमोनखौ बारा जानाय जाया।
औ औ खान्थालखौ नोंथाङा गोथांखौ मोजां मोन ना गोमोनखौ मोजां मोननाय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
गोथांखौसो जायो आं गोथांखौ जानो मोजां मोनो। आं औ गोमोनखौ जाया जानाय जाया
औ ओमफ्राय नोंथाङा ए हे फोरमायना होनो हाग नामा ओ नोंथाङा माने मा मा ओम फिथाइफोरनि मुंफोरखौ मिथियो
फिथाइफोरनि मुंखौ जेरै नों होनबाय जेरै वाटारमेलनखौ बर'आव टारबुस बुङो।
औ
सिट्रबेरी
औ औ
ब्लुबेरि
औ औ
आ ब्लेक बेेरि
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो सेमफ्राम खानथाल बैग्रि
औ
आपेल आंगुर कमला बेफोरबायदिनो बायदिसिना बाय नाखिनाय दं
औ ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे फिथाइ सामथाइफोरखौ फाननानैहाय जोङो जेसेबां जेसेबां रां खामायनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
आं बेफोरनि बारा आइडिया गैया फाननायखौ मानोना आं मोनसेबो प्रेक्टिकेल खालामफेर आरो बेफोरखौ फाननायनि
अ अ
नोंथाङानो एसे बुजायना होदो बेफोरखौ
अ माने जोङो बेफोरखौ फाननानैहाय गोबां रां खामनो हायो जेरैहाय जोंनो जोंनि न'खरावहाय गोबां रांखान्थि रांखान्थिनि आंखाल जायोबोला जोङो इफोरखौहाय न'आव खेथि खालामनानैहाय न'आवनो न'निफ्राय ओखायनोहाय फाननानै जोङो न'आव नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ बायनानैहाय जोङो रांफोरखौ आरजिनो हायो आरो ना
अ
आरो आरो जोंथ' मिथिखायो होनबा नङा होमबा आथिखालावहाय गोबां फिथाइ सामथाइफोरा गोबां दाम जानानै फैबाय जेरैहाय दालिम ओ बेबायदिनो ड्रागन फिथाइ बेफोरखौ जोङो गोबां गोबां बेसेन होनानै जेनेबा जोङो बाजारफोरावहाय बायनो गोनां जायो नङा होमबा औ औ बेबायदिनो आथिखालावहाय गोबां बेफोरबायदि फिथाइ बा बेफोरखौहाय जोङो न'आवनो गायना लानानै बा जोङो न'नि न न'नि दुब्लिफोरावहाय बेफोरखौ खेथि खालामनानैहाय जोङो माने फाननानैहाय गोबां रांफोरखौ आरजिनानै लानो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे बेफोर रांफोरा फरायनाय बा न'खर सालायनायफोराव गोबां हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां।
नगौ नंगौ नोंथां
औ आरो ओ बेबायदिनो जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगौ आरो जोंनि देहानि थाखाय जोंनि देहायाव बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ जानायनि गेजेरजोंनो गोबां बोलो बेफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
औ औ बेबदिनो आरो जोङो जेसां हायो न'आव फिथाइ सामथायाइफोरखौ गायनानै लानांगौ आरो गायनायजोंसो जोङो गायनायजोंबो गायनो जेब्ला गायो अब्ला जोङो लुगैनायफोरखौ जानो हाबाय जेब्ला न'आव गैयाबाथ' जोङो बायनानै जानो गोनां जागोन नङा होमबा जेबा न'आव थाबाथ' माखौ लुुबैदों बेफोरखौनो जेनेबा हाननानै बा लायब्रबनानै जाब्रबनो हायो बेबायदिनो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ
औ औ ओमफ्राय ओमफ्रायहाय उम बिदिनोसै आरो जोङो जेसबां हायो गायनांगौ आरो लोगोसे मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ जेरावहाय जि नांगौ जानाय बडिनो जि नांगौ जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो बासिनानै जानांगौ आरो दे बिदिबालाय नोंथां जाहा समायाबो जानानै फैबाय मालाबा रायलाय रायज्लायसिगोन नोंथां दे
दे दे
रोङा